औ नोंथां खोनादों ना
खोनादोंना औ आं मोजाङै दं नोंथाङा माबायदि दं
दं नोंथां
अ आंबो मोजां जाङैनो दं नोंथां।
अ नोंथांनि कल खालामनायनि जाहोना
उम आं कल खालामनायनि जाहोना जादों जों दा बैसागुनि सायाव सावरायलायनि नोंथाङा सावरायनो हागौ ना औ बैसागु होनबोला जोङो मोननै रोखोमनि बैसागु फालिनाय जायो जेसे जेरै मानसै बैसागु गु आरो मोसौ बैसागु बे मोसौ बैसागु आव जो जोङो मोसौ है ग्रा एबा मोसौनि मालिकआ मोसौखौ फथा
नोंथांनि नोंथांनि राय्लायनायखौ एसे नांथा नांथा खोनादों अ
खोनादोंना हेलौ खोनादों दे बुं नांथाबाय नोंथां
खोनादोंना नोंथां हेलौ